हेल' नोंथां। ओ नोंथाङा खोनादोंना ओ नोंथांनो फन हरनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि बे गाज्रि जानाय‌ जालांनो हमनाय मिथिंगाना जोंनि आबहावाखौ जोङो मा मा जाहोन बा मा मा राहानि थाखाय जोङो ओ बेखौ जोङो फोदानफिननो हायो बा जोङो थि दिदोमै जोङो लाखिफिननो हायो ओ मा मा राहाजों जोङो माखासे जोंनि आबहावाखौ जोङो गोग्गो खालाम फिननो हायो बिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथाङा।
सावरायनो हागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रोबानो जाबाय।
ओ आं फोरमायनो ना नोंथां औ थिग जोङो बेबायदिनो जोंनि आबहावा थ' जोङो बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय गारि मथर बांनाय कलकारखाना बांनाय जोंहा गोबां आबाद फोथार बानायनाय जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय बा हादान सिफायनाय बा जोंहा माखासे बेबायदिनो गिदद गिदिर जोंहा ओ ओ मा होनना बुङो ओ माखासे इनदास्ट्रि गायसनाय आरो बेबायदिनो जोंहा पाक्का न लु लुनाय पाक्का लामा लुनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंहा जोंनि बुहुम बिखुंआ जोबोद दुंखांनो हम दों बा जोंनि माखासे अखा हानाय बिबाङा जोंहा जोबोद खमायलांदों आरो जोंनि माखासे बेबायदिनो जोंनि मिथिंगायानि था थिंगायारि थासारि जेरै अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांदों आरो जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड बा गुबुन गुबुन गेसफोरा जोंहा बांलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ नांनायनि बारा जोंहा ओ गाज्रि गाज्रि मोनामनाय बा गेस जानाय बा बेमार जानाय बा गुबुन गुबुन जाहा माखासे मिथिंगायारि ओ जाथाय जेरै बिफां लाइफां जोबस्रांलांनाय जिब जुनार गोमालांनो हमनाय आरो बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां दुंथाय बांनायनि था खाय अर'नारि अर खामनाय आरो जोंहा बेबायदिनो अरगें बेरफुनाय जोंहा बेफोरो मिथिंगानि ओ जोंहा मोनसे गेब्रेंनायबाबो जोङो बेफोरखौ जोंनि सुबुं माहारिया मावनायनिफ्रायनो लासै लासै जोंहा जालांदों जोङो बेखौ साननो हायो बा बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां आरो जोंहा हा थोरफोआव जोंहा दैनि अनजिमाया खमायलांनाय दै गुबुंले जानाय जोङो गासैबो मा जोंनि सुबुं अन जिमा बांनायनि जोहैनो फारि फारि जालांदों नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ जोङो समानथियै लाखि खिनो थाखाय गिबियावनो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो होबथानो नांगोन बा खमायनो नांगोन। गोन नङा होनबा नोंथां बे गेजेरजों जोङो सोरखारफोरा बिथांखि लानाय बायदिनो सासे मानसिया बेबायदिनो सानै ओ गथ' जोनोम होनाय ना सानैनि बारा जोंहा गथ' जोनोम होनो मोना बेफोरबायदि आयेनफोरखौ जोङो लाखिनाय आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि गामिफोराव माखासे बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानाय हादान सिफायनाय बेफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो? बेफोरखौ जोङो होबथानाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आरो जोंहा मा होननानै बुङो माखासे नांनायनि बारा जोंहा आबाद फोथार बानायनाय बा आबाद फोनाय बा जोङो हादान सिफायनाय बा लांदां हा खालामनाय बा आबाद मावनाय नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो होबथानो नांगोन आरो जोंहा माखासे जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि जेरै सरखारि मावथांखि आरो जोंहा ओ गामिजों जोङो गोसो जानानै जोङो गामिनि क्लाबफोरा जोंहा दैदेननानै जोंहा माखासे बिफांफोर गाय नाय सोरखारि जोंहा हाग्रा बिफानफोरा जोंहा बेबायदिनो लामा लामा बिफां गायनाय आरो बबेबा लांदां थानाय हाफोराव जोङो माखासे स्कि मनि गेजेरजों बिफां लाइफां गायनाय थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां आरो गुबुन गुबुन जोंहा खामानियाव गोनां बिफांफोरखौ गायनाय आरो बेबायदिनो जोंहा लांदां थानाय हाफोराव जोङो बेबायदिनो जोङो मिथिंगायारि माखासे बिफां लाइफांफोर गायनाय बेबायदिनो जोंहा माखासे स्कि- स्किमनि गेजेरजों जेरैहाय जोङो बायदि बायदि ग्रुपफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बेफोराव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि हर नाय आरो बिनि ओ इन्टारेस्ट बा गायनो खोब गोसो जानाय बेफोरनि सायाव जोंनो माखासे नोजोर बोनाय बा जोंनो राङारि अनसुंथाइ होनाय बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन गुबुन राहाफोर जेरै जोंनि भारत सरकारा गनायनाय एक फेर मा केे नाम बेनि गेजेरजों जोंहा माखासे बिफां गायनाय हाबाफारि आरो माखासे बिनिनो जोंहा एवारनेस प्रग्राम बा जोङो बेबायदिनो जोङो जथायनानै जोङो सावरायनाय आरो सोरखारि बिफानफोरा बेबायदिनो जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो बेबायदिनो बा ओनसोलफोराव जोङो माखासे बिफां लाइफांनि गोनांथि बा जोंनि आबहावानि गोनांथि बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा एवारनेस प्रग्राम गायनायजों लोगोसे माखासे ओ बिफां फुलिफोर राननानै होनाय आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुबाय थानाय जोङो ओ बुहुमनां आबहावा सान बि बे समाव जोङो माखासे गामि गामि गामिनि क्लाबफोर गामिनि फरायसालिफोर आरो ओनसोलनि माखासे गोजौ फरायसालिफोर आरो बेबायदिनो ओनसोलनि माखासे फरायसालिमा जोङो कलेज इउनिभारसिटि बेफोराव जोङो आरो गुबुन गुबुन थाखोनि बा गुबुन गुबुन बिथिंनि मावख'फोर बैफोराव जोंहा ओ बेसेन नाङै बिफां फुलि राननाय आरो जोंहा बे मुलुग नां आबहावा सानखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय बा जोङो बै मुलुगनां आबहावा सानाव जोङो साफ्रोमखौबो फांसे बिफां बा फांनै बिफां बेफोर बेबायदि गायहोथारनायनि मोनसे थांखि लानाय। बेफोरनि सायाव जोङो खोब नोजोर बोनांगौ नङा होमा नोंथां। बेजों लोगोसे जोंनि ओ आबाद मावनाय बिथिङाव जोङो माखासे रासायनारि हासार बाहायनायखौ बन्द' खालामनाय। आरो बेबायदिनो हाग्रा फोथिग्रा मुलि बाहायनायखौ जोङो बन्द' खालामनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे माखासे एम्फौ फोदैग्रा मुलिखौ बाहायनायखौ जोङो खम खालामनाय। नङा होमबा नोंथां, मानोना बेफोरनि जोहै जोंहा हा गेब्रेंनाय जायो आरो लोगोसे बेफोरनो अखाफोरजों सुस्र'नानै जोंहा दैमा दैसाफोराव गलायनानै जोङो माखासे दै गेब्रेंनाय जायो बियो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे कल कारखानाफोरनिफ्राय गनाय खामु आरो गेस फोरखौ जोङो ब खामु माखासे मुवाफोरखौ जोङो दैमा दैसाफोराव हगार हरनाय बेनि गेजेरजों जोंहा दै गेबेंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो मा माखासे राहाफोर लानानै जोंनि मिथिंगाखौ जोङो समानथाइ एबा गोग्गो खालामफिननो हायो आरो नोंथां बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम फोरमायनाया नोंथाङाबो बेबायदिनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां औ जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बा दुंथाइ बांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोदोनि दिनावहाय गोबांथार बिफां लाइफां दङमोन दिनैनि दिनाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जनावहाय गोबांथार सुबुंफ्रानो जोंनि जेखिनि थाखानाय हाग्रा मिथिंगायारि बेफोरखौ दानस्रां दानस्रां दिनै न' लुनानै बा गुबुन इन्डास्ट्रिफोर गायसननाय बेफोरनि जाहोननि थाखायनो जोंनि आफ आबहावाया दिनै गुबुंले जालांदों जोंनि बिदुं दुं दुंथाया दिनै बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि दिनावहाय जोंनि ओनसोलाव गोबांथार हाग्रा बंग्रा जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय गोदोनि हाग्रा बंग्रा ओनसोलाव फोरखौहाय दिनैनि दिनाव जोङो न' बिल्दिंफोरखौसो जोङो नुनो मोनसै टाउन सहरफोरखौसो जों नुनो मोनसै जायनि थाखाय जोङो गोबां जेंना जेंसिफोरजों जोङो भुगिनांनो गोनां जादों दिनै माखासे कल कारखानाफोर गायसननायनि गेजेरजोंबो बैफोरनि फफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा दिनै जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ जोंनि आबहावाफोरखौहाय दिनै गाज्रि खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि गेजेरजोंबो
जोङो बिनि अनगायै जों मोननो हाबावो जेरै दैफ्राव मुलि होनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि मिथिंगायारि थासारिफोरा गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै आबाद फोथारफ्राव आबाद फोथारफ्राव इउरियाफोर सारनाय बा एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर सारनाय आ नांगौनि बांसिन बिबांनि जोङो रासायनारि हासार होनाय बेफोरनि था खायबो जोंनि ओ मिथिंगायारि थासारिफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जों जालां जेरै जोंनि हाफ्रा ग्रिनिफ्राय गाज्रि जों जालांनायखौ जों मोन बेनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय
जोङो बांसिन हासार नि बेलायाव जुदि जों हाफ्राव आबादफोर मावोब्ला जों थिंगायारि हासार जेरै गोबोर हासारफोरखौ जों बांसिन बाहायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा दङ आरो गोबा फोर हासारफोरखौ जुदि जों बाहायोब्ला जोंहा जोंनि इयुन समसिम जोङो हाखौ गोग्गोयैनो जों लाखिबाय थानो हागोन बिनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगायारि दुंथाइनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय
बिफां दानफायनायनि अनगायै जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला जों बिनि सोलायै जों फांबा बिफांफोरखौ गायनांगौ होननानै दिनै जोंनि सरखाराबो माखासे मावथांखिफोर लादों आरो फो फोसावनानै होदों बेबायदिनो जोङो बोसोरफ्रोमबो ओ नैजिसे जुनखौ बा जुनखौहाय जों जेरै ओ वर्ल्ड इनभारमेन्ट दे बा मुलुग आबहावा सान हिसाबै जों फालिनाय जायो बे समाव जों जेरैबायदि बिफां गायो बेबायदिनो जों जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव जों जुदि बिफां गायोब्ला थारैनो जोङो बे बुहुम मिथिंगाखौहाय सोमखोर बुहुम जों ला-लाखिफिननो हागोन आरो जोंनि गेजेराव गेजेरनिफ्राय दुंथाइफोरा जानगारलांगोन होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि हाग्रामाखौ रैखाथि होग्रा जोंहा आफादफोर दङ जेरै फरेस्ट बेफोर बेफोर ओ अफिसनिफ्राय जुदि जोंनो माखासे गोबां बिफांनि बिफां गायनायनि बिफां गायनो थाखाय बा मिथिंगायारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिफांफोर जुदि हरोब्ला बा राननानै हरोब्ला ब मोनफ्रोमबो जुदि बेफोरबायदि बिफांफोरखौ हरोब्ला थारैनो जोङो जोंनि मिथिंगायारि आबहावाखौ जों गाज्रि थासारिनिफ्राय मोजां थासारियाव जों लाबोनो हागोन होननानै आं सान आं सानो ओ बेबायदिनो जोङो
जों बिफां-लाइफां दानफायनायनिफ्राय जों जेब्लायबो जानगाराव थानांगौ मानो होनोब्ला जेरैबायदि बि फां-लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन जौगायो बिफां-लाइफाङानो जोंनि जिउ होननानै जों बुं ओ बुंनांगोन जाय बिफां-लाइफाङा बिफां-लाइफांनि ओ अक्सिजेनखौ जों मोनाब्ला जों दान्दिसेबो जों थानो हाया ओ जेरैबायदि ओ गुबुन गुबुन हादोरफ्राव आथिखाल समावहाय बिफां-लाइफां गैयैनि थाखाय दुंखावनानै गोबांथार सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों। ओ जिब-जुनारफोरनि जिउ खहा जानायफोरखौहाय जों नुनो मोनदों। ओ दान्दिसे समबो जोङो मोजाङै थाथेरनो हायै बादि दिनैनि थासारिया ओ बेबायदि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो बांसिन बिफां-लाइफां ओ गैयैनि थाखाय ओ दिनै जोंनि गेजेराव बिदुङा बांसिन जाबोदों। सानफा एफा सानफा बि सानफा एफा बेबायदिनो बिथिङा बारायबोदों। दा बेफोरनिफ्राय ओ रैखाथि मोननो मोनसेल' राहायानो जादों। जों बिफां गायनाय जायफोर जेरै
माखासे लांदां जायगाफोर थानाय जेरै थुरिबारिफोर जोङो गोबांथार गुवार गुवार जायगा ओरै नो थानायखौ जों नुनो मोनो दैसा जिंफ्रावबो जोङो बिफां-लाइफां गायनानै जों जोंनि मिथिंगायारि आबहावाफोरखौहाय जोङो रैखाथि मोननो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो मिथिंगायारि आबहावा थासारिखौ ओ गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो ओ बिफां गायनायनि गेजेरजों जों रैखाथि होनो हायो। बेखिनिखौनो जोङो ओ सावरायनो हायो नोंथां। बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जा
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन्थों।